हेलौ नोंथां औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आं दा न'आवनो जिरायना दंसै नोंथां
फुंनि जामुं जाखांबाय नामा नोंथाङा
फुंनि ओंखाम जामुं जाखांबाय नोंथां
दा होमबा आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जानायानो जाबाय जों एसे जेनेबा गोदोनि सुबुं फोरा आरो दानि सुबुंफोरा जेरै जों इयुननि थाखाय दोनथुमबोयोना फैसाफोरबा रां रुफा जेनेबा जानाय लोंनाय बेफोरखौ दोन्थुमबोयोना बेफोरनि बागै आगै नोंथाङा माबाफोर एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जों बोरै दोनथुमबोयो औ
मादो जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दोनथुमनाय हुदा दंखायो माने खायसे मुवा बेसादफोरखौ माखायसे जिउनि गोनांथार बुस्थुफोरखौ माने दोनथुमबोदों बेबादिनो रांखावरि बेलायाव गोदो माने हासुं बानायनानै बेफोराव खावरि रां खावरिफोरखौ दोन्थुमोमोन खुन्था बेबायदि औवानि खलंफोराव दोनथुमनायखौ नुयोमोन ओमफ्राय दैहुनि हानि दैहुफ्राव थिंख्लि बायदि बेबायदिफ्राव दोनथुमोमोन ओमफ्राय हासिंफ्रावबो दोनथुमो होननानै खोनादों बा जों मोनथिबोदों आरो दा बेबायदिनो आरो खायसे जानाय बुस्थु मुवा बेसादफोरखौबो बर'फ दोन्थुमो फ्राय दा बेबायदिनो बिदिनो नारजिफोरखौबो जों गोबाव समालागै जानो थाखाय दोनथुमलांबाय थायो बा दोनथुमो बेबायदिनो ना गोरान दोनथुमनायखौ नुनो मोनो अ फोराननानै दोनो इनिफ्राय बेदर गोरानफोरखौबो औ ओमफ्राय
हासुङाव दोननायफोरखौ नुनो मोनलिया आरो ना
दा बेफोरो बेफोरबायदि दोननायखौ माने नुनो मोनलिया
औ जोंनिया बे दानिया बेंकफोरखौ बांसिन बाहायो आरो सुबुंफोरा
दा बेबायाददिनो बेजों माइ गायनो थाखाय माइलिबो दोनथुमोमोन बाख्रियाव औ बेखौ बेखौ औ दोनथुमनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरो जोंनि खायसे दोनथुमनायफ्रा दासिमबो दङ। खायसेया माने बेबायदि अ रां सोलायबोदों गोदान मुगा माने सो सोलायबोदों फोरै रांखावरि दोनथुमनाइ बे औवा हासुंफोराव दोन्थ'नायफ्रा
औ गैला माने गोमाबोनो हमबाय। खायफा गामि ओनसोलफोराव नुयो आरो।
ओमफ्राय नारजिफोरखौलाय नुयो आरो नारजि फोरखौ दासिमबो बदोनथुमनाय बेबायदि नुयो ना गोरानफोरखौबो। दा बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे दोनथुमनाय हुदा नालाय।
औ औ औ।
जों उनफ्राव जोंनि खामानियाव फैथों होनानै माने। गोनांथि जाब्ला जों जेब्ला बाहायनो हागोन बेनि थाखाय जों दोनथुमो।
दा बे नोंथाङा नारजि दोनथुमो होननानै बुंदों। बे नारजिखौ जोङो बहानिफ्राय मा खालामनानै बोरै दोनथुमो जेनेबा बेखौ
नारजियाथ' बे औ नारजियाथ' फाथो फाथोनिफ्रायनो बेखौ फोरनानै औ फोराननानै औ बेखौ दोन थुमनाय जायो। बा नारजिफोरखौ जोङो बे मा मानसि थैबोला नारजि ओ मानसि नारजि जोहोनाइ माने बे नारजि जाहोनानै माने माने मा खालाम मा होनना बुङो बेखौ थैनाय सुवाखौ गैया खालामबाय आरो। जेनबा दानगारनाय बेबायदि अ बेखौ बुजियो।
गोदोनिफ्रायनो फु
औ गोदोनिफ्रायनो फोथायखानाय उम
दा नोंथांमोननि
औ नोंथाङा बेफोरबायदि बर'फोरनि दोनथुमनाय। एसेब्लाबो मिथिगौमोन नङा होमबा अब्ला जोंनि दोनथुमनायफ्रा दासिमबो मा मा मा मा मुवा बेसादफोर दासिबो दोनथुम आरो मा मुवा बेसादफोरखौ दोनथुम लिया माने सो सोलायबोबाय आरो आथिखालसिम बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै
दे दा नोंथाङा बे दा जेरै बुंबाय बे थाखा फैसा रां रुफा। निफ्राय ओरैनो नारजिफोर बेफोरखौनो दोन थुमोमोन आरो जों बांसिनानो। नाथाय दा जोंनि आरो जुगजों लोगोसे सोलायबोबाय सुबुंफोरा दा बेफोर खौ दोनथुमनायनि थाखाय जोंनियाव समबो गैया जाहैयो बा जोंनियाव माने सान खांनो हायाबो जायो जों बेफोरबायदि दोन दोननांगौबा बेफोरबायदि आरो। जोंनिया बांसिनानो दा बे बेंकफोरखौ बाहायनाय जायो आरो सुबुंफोरा बे बेंकआव दोननाय जायो। माने बेंकआव आरो जों नांगौबानो जों दिहुननोबो हायो नालाय दा बे जों खुन्थाफोराव बा महाबाफोर सोनानै दोनबा जों बे खुन्थाखौबो दानफायनो गोनां जायो। बा दानख्ल'नानै दुहुनो गोनां जायो बेनो आरो दा नों नोंथाङा जेरैहोनदों बेफोरखौनो आंबो खोनाबोदों। गोदोनिफ्रायनो नुवाखै आरो नुनाया जोंनि ओनसोलाव एसेबां इफोरबायदि गैयामोन।
दोनथुम दोनथुमोमोन आंबो जोंबो दोन्थुमनो मोनदोंमोन बेबायाददिनो। रांफोर फैसाफोरखौबो औ-औ ओमफ्राय नांगौ जाब्ला बेखौ दान दानफुंलायबाय
औ दानफ्लबनानै आरो दिहुनलायबाय बो औ ओमफ्राय बे थिंख्लिफोरखौ बुख्रुबनानै दिहुनो बेफोरबायदि बिदिनो नाथाय जोंनिया बे दानिया बै मा होनो बे जोंनिया रेडिमेड थायोना बानायखा खानाय निजेनो गावनो बानायखानाय औ बेवहाय दोनो आरो बां जों दानिया बे खुन्थाफोराव दोननायखौ नुलिया माने दा होमबा नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायोना जाला द
दा आंबो बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनलिया नुनो मोनलिया मानो होनबा गोदान मुगाया एसे सोलायबाय नालाय दा नोंथाङा बुंनाय बायदि बायदि रोखोमनि दोनग्राबो दा बेंकफोराव फ्राय दोनहैयो बा सोरबा दोनथुमो बेबायदिनो इन्सुरेन्स खुलिनानै। बेदिनो गोबां राहाजों दोनथुमो आरो दा बेबायदि खुन्थाफ्राव बा गरंफ्राव दोन्थुमनायखौ नुनो मोनलिया।
हाजो एरियाफोराव नुनो मोनो आरो जेराव जोंनाव बें खाथि गैया। बा हान्था मेलायाव खस्थ' जानाय बेफोर बेफोराव बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो आरो बेफोरबायदि आदबखौ। दा नोंथाङा बे माइलि दोन्थुमनाय होनदों बे माइलि दोन्थुमनायखौ जोङो जेनेबा बोरै मा खालामनानै दोन्थुमो बेफोरखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा।
माइज्लि-माइज्लि दोन अ माइज्लि दोन थोननायथ' बे ओ माइखो जेब्ला जों बिदाननि थाखाय
अबे खोथिया फोनो थाखाय दोनथुमनायखौनो बुङो दाना माइलि।
माने खोथि माइ माइआ माखा बियो माइखौ सारना फास सारनानै बेखौ बे माइखौनो दोनखायो थार माने जेनेबा नों मोननाय माइखौनो माइजलि हिसाबै दोनबाय बे माइजलिखौ आरो फोफै हाखौ माने हेवनानै नङा होमबा आबाद खालामनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ एवनानै बेवहाय माइखौनो सारना होफिनो सारनि उनावसो बे माइ जाबाय माबा खोथिया जाबाय
औ बेखौ माने जों बै माइलिखौ बे जों दैयाव सोमना दोनलायनानै गाजा बेरलायलाय
अ बेबे गाजा लामा
दा बेफोर दोनथुमनायनि अनगा आरो माबाफोर मिथिगौ नामा नोंथाङा जे जों माखौ दोनथुम जाबावो
दोनथुमनायाथ' दा बेबायदिनो जिथु दोरोङारि बर'फोरनि दोनथुमनायमोन बेफोरो नङा होमबा दा दोनथुमनायथ' बेबायदि दोनथुमलिया माने नांगौ मुवा बेसादफोरखौथ' जों बाहायबाय थाखायो
औ औ औ
जानाय बिथिङावबा बे नारजिफ्रानो ना गोरान ना बेदर बेदर गोरान फ्रा बेफोरखौ दोनथनाय थाङो गोबाव समहालागै जानो थाखाय बा मागो दमासियाव जोङो गोबां बेदर जानाय थाङो बेफोरखौ जोङो फोराननानै आलासि फैगोन बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बायदि जानाय मोनसे दोरोङारि जोंनि जानाय लोंनाय दङना बेबायदि
दा जोंनिया बे माइयाबोथ' दोनथुमनाय जायो जों माइखौबो दोनथुमनाय होनना बुंजागोन आरोना जों
औ बुंजागोन
औ जेब्लासिम जों माइ गया अब्लासिम बे माइखौनो जोङो एसे एसे जानायाव बाहायबोनानै अ बेफोरखौ जों
बेखौ सोमनानै नोंथाङा बुंनाय बायदि
बेबायदिनो सोमनानै बेखौ गाजा गाजा बेरो आरो अ गाजा एरो माबानानै
बाहायनाय जायो जों माइखौ जेनेबा दोनथुमनानै माइरं बानायनाय बेफोरबायदियावबो बाहायनाय जायो औ। दा जोङो बे आसारफोरबोथ' बानायो बेफोरबोथ' दोनथुम
आसारफोरखौबो उम दा आथिखालाव ओम थाइजौ आसार बा बायदिसिना आसार
औ औ जेब्ला औ थाइजौनि सम गैया जायो अ अब्ला जों बेफोर आसारखौनो जानो हायो आरो दोनथुमनानै। दा दोन्थुमनाय बुंबाथ' जोंनिया बेखिनियानो बांसिनानो जोंनियाव दोनथुमनाय बुंबाथाय औ बै राङा फैयो आरोना जों रां रुफा
हम।
दा जोंनि दोनथुमनायाव बांसिन बे
ओं आरो जों दोनथुमना जोबोद मोजांबो जायो। मुलाम्फा मानो। इयुनाव दा फैसानि बिथिङावबो जों दोनथुमामोनब्ला दोनथुमनाय हुदाया ओंखायनो मोजां।
आथिखालावबोथ' दोनथुमखाबाय थायो ओ फैसाफोरखौ
औ आदबासो बे-बेलेग जादों जोंनिया
औ गथि गथि बाहायनांगौ माने बाहायनांगौ खिनाखिसो बाहायनांगौ। बांद्राय खरसा खालाम नाङा।
बे आगोलनि समावथ' दोनथुमनाय होनबा जोंनिया आबै आबौ मोना हा सिङावबा थिंख्लि बा बहावबा सोनानै फबना दोननायखौ
औ फबनाबो दोनोमोन औ। खावरिफोरखौ गोदो माने कइन्स बांसिन सा-सोलायोमोन। सालायोमोनना खावरिफोरखौ माने दोन्थुमोन हासिंफोराव। जेबो जायामोनना बेफोरो।
दा बिलाइखौथ' जों दोनथुमनो हाला।
हालाया।
उ बेफोर हायाव दोन हायाव जों दोनथुमनायखौ बेखौ नुनो मोनलिया दानिया। दोनलामोन औ दोनला दानि मानसिया। गोदो गोदायनि आबै आबौफोरासो दोनोमोन दानि आबै आबौफोराबो बेफोरबायदि बिदि दोनलिया आरो। दा होमबा नोंथांमोनना सावराय सावराय दा समाबो जानानै फैबाय।
औ नोंथां।
बिथांजों सावरायनो मोननानै औ गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों सावरायना दे होमबा नोंथां औ।